खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ।
औ।
दालाय मा खामदों?
दालाय मा खाम
हेल'। खोनादों दा। जाखांबाय फुंनि
हा
फुंनि
जायाखै। औ।
बेवनो बायनानै।
मायनावसो बिहरनाय जायो।
आगोलनिफ्रायनो ना । आगोलनिफ्रायनो ना
आगोलावथ' माने बिदिनो हाथायाव बायोमोन आरो
अनलाइन खालामनो साबसिन मोनोदा
दायो हेल' खोनायासै नोंथां हाथायावथ जेरै नांगौबायदि हा
बेंगलफ्राव बायहैयोना बायहैया
मोजां खोनायाखै नोंथां
सपिं मलफ्राव बायहैगोन ना बायहैया होन्दां
नों थाङालाय माखौ मोजां मोनो अनलाइन ना ओरैनो अफलाइन अ
हिसाबै अनलाइनाव बांसिन नायनाय जायो ओ अनलाइनाव बासि बासि अर्डार खालामनो हायो जाहैबाय नालाय उम फसायनाय औ औ अनलाइनाव खालामनाय जायो आरो नोंथाङा मा ब्रेन्डनि
औ
मा बुंदों नोंथाङा
नोंथाङा मा ब्रेन्डनि
आंथ' ब्रेन्डआ आंनाथ' ब्रेन्डनि माबा गैया आं जे उम फसायो बेखौनो बायनाय जायो
औ
माबायाव बायनाय जायो अनलाइननि दारै प ्
नोंथांना मा कालारा फेभरेट
खालाराथ' गोथां वाइटआ बांसिन भेबरेट आंनि।
औ
आदसा नोंथां अनलाइनाव
खोनायाखै मोजां नोंथां।
नोगोद लासिंसिं आरोलै नोंथां।
अ अनलाइन बिहरनायखौ होनदां ना आलदा बुस्तुबो
लाइनाव बिहरनायखौ ना हागोनना नोंथां मोजां खोनायाखै माने
नोंथाङा अन ड्रेसखौल' बिहरोना अनलाइनावहाय गुबुन गुबुन नांगौ जिनिसखौबो बिहरबावो
मबाइल नांगौबाबो बिहरो आरो बिदिनो फेसवास आ जुथा
औ
दिनो गावनि देलायनाय मानाय
सामानफोरखौ बिहुरो आरो
थोरामाबायदि
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
दा सान्दुं दुंदोंना दुङाखै नोंथांमोननिजों बोथोरा?
औ दा बरथमान माने
उम
गरमफोर जायाखैना?
गरम जायाखै जानायालाय नोंसिनिजोंलाय सान्दुं दुंदोंना मादों?
खोनादोंदे दैबाना जादोंना जायाखै नोंथांमोननिजाय
दैबानायाथ जोंनिथिं
दै बाना जायानामा खाथि खालायाव दै गैयानालाय
खोनाबायदां
नोंसोरनिथिं जायो।
जायो
अ
औ दाबो जायाखै
नोंथाङा मा फन इउस खालामोमोन?
हो
एन्दरइद ना बिदिनो
औ दोनथ'दो औ
नोंसां नोंथाङा मा जिनिस मोजां मोनो गेलेनो माने
औ आं फुटबल
हा
औ औ गेलेयो मा होनदों नोंथाङा?
दा प्रेकटिसाव दंना खेलाबो गेले
आङो?
औ। औ।
ओ
मोजां बुजियासै आं नोंथां। पुटबल खेलाया जागायबाय नामा दा नोंथांमोना खेलाया जाखांबाय नामा?
अ दा बर्थमान जायाखै।
साननैसोनि उनाव जागोन।
अ। खोनाबायना नोंथां? गेलेयोना
थाम्फै हरदोंलै बाला।
लकेलावबो गेलेयोना डस्ट्रिक नेसनेल बेफ्रावबो गेलेयोनामा नोंथाङा?
आङो दिस्ट्रिक्आव गेलेलाबायो
आरो गामिनिफ्राय सोरबाफोर नेसनेलफोर गेलेनो दङ नामा?
गामिनिफ्रायथ'
सानै लोगो दं। बियो आरोना ओप क्रिकेटफ्राव दंना गैया?
क्रिकेदाव ओम दंङ दंनायालाय इदिनो गामिनिनो।
ओरैनो लकेलावल' गेलेयोना नेसनेल इन्टारनेसनेलफ्राव गेलेनो मोननाय
ओरैनोल' खेलाव गेलेयो आरो माने गामि जों गामि गेलेलायो
नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो मोननाय जाबाय आरो।
टिमा
फुटबलखौ। ओ बिदिनो इदिनो गेलेनाय जायो आरो माने
ओम ओम।
सावराय मोननानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनि
औ दे नोंथां।
औ दे।